हेलौ
अ खोनादो औ खोनादों नोंथां
औ मोजां आंबो खोनादों नोंथां खोनादों
अ अ
अ नोंथाङा मा खालामदों बा माबोरै दं नोंथां?
औ दा आङो मोजाङैनो दं आरो उदाङैनो दं नोंथां
जां दे नोंथां अब्ला नोंथाङा मोजाङैनो दंब्ला ओ दिनै जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोमोन नोंथाङा ओ राजि नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां आं जास्ट बर्थमान उदाङैनो दं
औ अब्ला जों दे ओ दिनै ओ ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। बा ओ अब्ला ओ नोंथां औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो सुबुंफोरा जाबो जायो बा जाबोदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां। ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ गोदोनिफ्राय जाबोनाय माखासे हयथ' जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा गोबां रोखोमनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बिदिनो गायनाय बि बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय दं हयथ' बे ओ जोङो दैज्लां बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला दै-दैज्लां बोथोराव नोङो बे फोरला जिंखा ओ आरो बिदिनो खुमब्रा जोगोनार आरो बिदिनो फट ओ फटल आरो बे गोखै मैथा
औ
बिदिनो मैथा सिख्ला हयथ' गोबां दं नोंथां बे दैज्लां बोथोर समाव जानाय आरो बिदिनो मेसें बोथोरनि ओ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला लाफा लाइ ओ फालें आलु बेदिनो ओ बिन गाजर बायदि बायदि जायनि मुंफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनाया नोंथां बेबायदि गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो जाबोदों आरो बेफोर गायनाय आरो बि दिनो हाग्रानिफ्राय खाथिंनानै जानाय। जेरै- ओ जों बे ओ मा होनगोन बेखौ खुथ्रा नोंथांमोननियाव मा होनो बेखौ जोंनिजों खुथ्रा होनो ओमफ्राय बि दिनो सलें ओ बिखोनो खिफि बेन्दों आ बिदिनो गोबां नोरसिं दिंखिया। आरो बिदिनो गोबां दं नोंथां जायखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बेबायदि मैगंखौ। ओ सिगांनिफ्रायनो ओ आबै आबै मोननि समनिफ्रायनो जाबोबाय दं हयथ बेफोर मै। ओंख्रिखौ जायोब्ला। जोंनो गोनांथि जानाय खायसे खायसे भिटामिनफोरखौ जोङो ओ मोननो हायो आरो बेबायदि भिटामिन थानायनि थाखायनो। हयथ गोदोनि मानसिफ्रा बेखौ बासि-बासि जाबोदों होननानै आं सानो नंदों।
औ नंगौ नंगौ।
दा बे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव मा मा मैगंनि ओंख्रि जायो होननानै नोंथाङा सानो।
अब्ला नोंथांमोना ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों। दैलां बोथोरनि मैगं। फोर जेरै। बेफोरबायदिनो ओ। ओ मा होनगोन भिन्दि। फोरला। ओ भिन्दि फरला। आरो। ओ लेस्रा। ओ दिंखियाफोर होनलांदों। नोंथाङा बेफोरबायदिनो ओ। दैज्लां आव बेफोरखौ जानाय जायो। आरो मेसेङाव। बेसर। ओ सबाय आरो।
लाय लाफाफोर।
लाइ लाफा औ बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलावबो। औ। नोंथांमोननिया जेरै जायो बे। बेफोरबायदिनो जोंनियावबो जानो मोनो। ओमफ्राय आरो बे। बेफोरनि अनगा जोंनि ओनसोलाव ओ माने मुंदांखा मैगंफोरबो दंबावो। ओ जेरै। अनला।
उम।
अनलाखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायो जानांगौ नोंथां।
औ जायो जायो।
अनला अमाजों ओ अ अमाजों ओ नारजि सबायजों दाउ
अ
औ उम ओमफ्राय थालिर फस्ला ओमफ्राय थालिर मैखुनफोर। ओ ओमफ्राय बिनि उनाव ओ नाफाम बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोख खोमनि ओ मुंदांखा मैगंफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां।
बो ओ बिफोरखौ जायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नों ओ मखनाय बे ओ मैगंफोरखौ ओंख बे महरै जायो जेरै ओम थालिर फस्लाखौ जोङो बांसिनानो बे बैसागोनि समाव जायो। बैसाग दोनि समाव बांद्राय अखाबो गोलैया नालाय। बेनिखायनो हयत माबाब मोनसे गुन थानो हायो अखा गोलैबाय थाब्ला दैज्लां बोथोराव हयथ बे थालिर फस्लाफोरखौ जानाय जाया नङा ओमबा? नोंथां ओ जिहेतु बैसागोनिस बैसागो समावसो बेखौ जायो। ओमफाय बिदिनो नारजि नारजिफोराथ ओ जायखिजाया अमा बेदरजों स सङोब्ला ओम बे जोंनिया ओ बर'नि मोनसे ओ एकदम मा होनगोन बेखौ मुंदांखा मैगं आलबिखि तेरा दाफिनि बेफोरो। तेरा दाफिन। ओम बेफोरखौबो हयथ खेरा दाफिनाया जोंनि ओनसोलाव गो ओ गोमालांबाय होननानै जों सानना लानो हायो बेखौ हयथ हाजो हाला खाथि खाथियाव जेराव थुरि बारि बेबायदि जायगाफ्राव मोनो हयथ बाजारफोराव माब्लाबा हाथायफ्राव नुयोब्ला बेखौ बायना लाबोनानै आलुजों संनानै जायोब्ला हयथ बेनायनो ओ गोथाव मोनो आरो हय तो बेयाव गोबां ओ मुलिनिबो गुन दङ होननानै साननानै लानाय जायो खेरादाफिनियाव आरो बिदिनो नारजियावबो नारजियावबो ओ जिहेथु बेफोराव मोनफा मोनफा गुन दङ होननानै जोङो साननानै लादों ओ जाय गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ खायसे खायसे बेमार बिजानुफोर दङब्ला जि हयथ' गैया जायो होननानै जों फोथायो जेराव बैसागोनि समाव जोङो गोखा गोखै जायो नङा होमबा नोंथां? बे गोगा गोखै जानायनि ओ गोखा गोखै जानायनि गुबै ओंथियानो जाबाय बिदिनो जोंनि देहा सिङाव जों नुनो मोनै माबाफोर बिजानुफोर दंब्ला बेमार आजार दङब्ला जाहाथे बिनिफ्राय होबथा जायो बिनिफ्राय गोजान जायो बेखौ साननानैनो बे बैसागो समावबो जोङो बिदिनो माखासे हाग्रानि हांथेंनाय मैगंफोरखौ ओंख्रि संनानै जायो। नङा होमबा नोंथां? ओं बेबायदियैनो नोंथांमोननियावबो हयथ' बैसागो समाव हाग्रा बंग्रानिफ्राय माखासे मैगंनि ओंख्रि जायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जायो। माने ओ बि बेफोरबायदिनो जोंबो जानाय जायो जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदि खेरादाफिनि बिखौ जोंनियावबो ओ बारा नुनो मोनबांला ओमफ्राय ओ हाजोनि रायदोंफोर हाजोनि रायदों ओम फ्राय ओ बिदिनो ओ बिदिनो बिबारफोर हाग्रानि बिबारफोर बे बेफोरखौबो अनला जायो माने बेफोर गोबां रोखोमनि दङ। माबा माबि ओ अब्ला ओ नोंथांमोननियाव जेरै जायो जोंनियावबो बिदिनो जायो नङा होनबा?
ओ औ औ नोंथां।
अब्ला नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा जे ओ ओ बेखौ ओ अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे?
हागोन नोंथां। बेखौ ओ अनला ओंख्रिखौ। संनायनि आगोल आगोलनो। दे बेखौ। ओ। माइरंखौ दैयाव एसे सोमना लाबाय। दस पास दस मिनिटसो सोमो सोमनायनि उनाव बेखौ हयथ जायफोरा देखि दङ। बे न'खर। फुरा दिखिंआव।
औ।
थबसिजों देआ आरो जायफोरा बिदिनो गोदान मुगानि जेरै गुन्दै। खालामग्रा न'आव। बायनानै लानाय हायो। ग्रेन्दार। होननानै जों जायखौ बुङो बेबायदि गुन्दै खालामग्रा ओ जोनथोरनि गेजेरजों ओ माइरंखौ गुदि खालामना लानानै बे ओंख्रिखौ सङो अरता। संनायनि आगोल आगोलनो दैखौ जोङो सारायाव फुदुंनानै दैखौ गोदौहोनानै लानांगौ। नंङाब्ला गुसुआवनो। बे गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ होयोब्ला निसय बियो ओंख्रि जायालासिनो। बिदिनो गथा जागोन बेयो। बेनिखायनो बे। अन गुन्दैखौ होनायनि सिगां सिगांनो दैखौ गोबां गोदौग्लाबहोनाय जायो आरो गोदौनायनि उनावसो बेखौ फ्रि फ्रि होनाय। संनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
उ।
अब्ला ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो अ। अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनलाव । हटेलावबो सङो नोंथां।
उम।
अब्ला जोङो दिनैनि सुंद सावरायनायनि गेजेरजों बेखौनो मिथिबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय बरफोरा। फोरबा जोंनि ओनसोलाव थानाय बर'फोरा माने एखे रोखोमनि मैगं थाइगं ओंख्रिफोरखौनो जायो नोंथां। अब्ला औ अब्ला जों। दिनैनि सुंद सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथसै नोंथां।
औ दे दे दे हामबायसै।